खोनादों ना
हेल'
औ खोनादों ना?
हेल'
हेल' औ खोनादों नना नोंथाङा नोंथाङा खोनादों ना औ गोजान मोनाबिलिनि गाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ गोजोन मोनाबिलि
औ नोंथाङा आंजों दसे सम रायज्लायनो हागोन ना
औ हागोन
औ दा जोंनाथ' मा दैज्लां सम दैज्लां बोथोर नङा होनोमबा नोंथां
औ नंगौ
औ दा जों बे दैज्लाङाव जोङो माइ आबादफोरखौ जोङो माबायदि मावनाय जायो।
औ हागोन नोंथां। खोनादोंना नोंथाङा?
औ औ खोनादों।
हेल' औ जोङो माइ आबादखौ मावनोब्ला फास्ट फुस्टावनो जोङो दुब्लि फोथारखौ जेनेबा माइ खोथिया फोनो थाखाय जोङो हेवग्रोना लानांगोन आरो ना बा जोङो बे माइलि माइ्लिखौ जोङो सोमनानै दोननांगोन आरो। साननै बा सानसे बिदि सोमना दोननानै जेब्ला बियो माने गाजा बिरो अब्ला जोङो बेखौ बोखांना लाबोनानै जोङो हाफोराव बेखौ खेवनानै बा फेनानै दोनो आरो जाहाथे बियो गाजाया मोजाङै बेरो बिदिनो जोङो बिदि खालामखांनायनि उनाव जोङो फोथारखौ हेवनानै लायो। खोथिया फोनो थाखाय बेखौ जेखिया हेवखाङो जोङो
औ औ नोंथाङा गिबिनिफ्राय बुंफिननो हागोन ना आं खोना
जि माइद्लि बेखौ जोङो सारनानै होयो आरो।
औ।
बिदिनो मास मोनसे बा बिदिनो द' दिनसिम दोननानै बा मास मोनसेफोर दान मोनसे दोननानै जोङो बेखौ माइ गायनो माइ जथिया खोथिया जायो अब्ला जोङो दुब्लिखौ हेवनानै बिदिनो खब खेबनै खेबथामसो हवनानै जोङो माइ आबादखौ गायनाय जायो आरो।
औ।
नोंथाङाबो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा? बोरैहाय हेल'?
औ औ नै
हेल'
औ खोनादों। नोंथाङा खोनादों ना औ आं खोनादों। खोंथा खोनादों ना? हेल' हेलौ
हेल'
औ नोंथाङा मा बुंदों बुंदोंमोन एसे बुंफैनोलाय औ खोनाबाय दे। हेल' नोंथाङा एसे नेटवार्क नांनाय जायगायाव थानो हागोन नामा? हेल' नोंथाङा एसे नेटवर्कनांनाय जायगायाव थानो हागोन नामा? हेल'
हेल'
औ खोनाबायना
हेल'
औ औ खोनादों आं हेल' नोंथाङा खोनायखि नामा
हेल'
औ आं खोनादों औ हेल'।
खोनादोंना नोंथाङा?
औ आं दासो खोनाबाय नोंथांनिखौ दहाय मा बुंदोंमोनथाय नोंथां एसे बुंफिननो हागोन ना?